हेलौ हेलौ
औ नोंथाङा खोनादोंना आंनिखौ
अ आं खोनादों नोंथां मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो
दाथ' नै दैज्लां बोथोर नङा होमबा
औ
दा दैज्लां बोथोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन दे मा होनो जोंनाव दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय ओ बिनिखायनो जोङो बांसिन सुबुंफोरखौ ओ माइ आ आबाद मावनायखौ नुयो आरो नोंथां औ जोङो गिबियावनो माइ आबादखौ माबोरै मावो होनोब्ला जोङो गिबियाव नो माइज्लिनि गोनांथि जायो जोङो बे माइज्लि खौ थांनाय बोसोरफोराव मावखानाय जा माइ गोग्गो माइ बेखौबो दोनखाजायो नङाब्ला जोङो बा जाराव मोन्नाय माइज्लिफोरखौबो लाबोनानै गायफैनायखौ नुदों आरो नोंथां बेनि उनाव ओ जोङो बे माइज्लिखौ लाबोखांनायनि उनाव जा फाथोनि बस्था बेवहाय जोङो सोनानै बेखौ फुख्रिनि दैयाव सानसे बा साननै सोमनानै दोननाय जायो आरो बेखौ ओ बेनि उनाव बोखांनानै जोङो लानदां जायगायाव ओ बेखौ लाइ बिलाइजों नङाबोला जोङो थास'नि बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो गुदुं जानानै गाजा बेरनाय बायदि बेनि उनाव ओ जोङो बेखौ फोनायनि सिगांनो जोङो दुब्लि फोथारखौ मोजाङै ट्रेक्टरजों नङाब्ला हालजों मोजाङै हेवनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जोङो जा गाजा बेरनाय माइ बेखौ जोङो लाना थांनानै बेवहाय जा हेवखानानै दोनबोनाय दुब्लि बेयाव जोङो आखाय जों मोजाङै ओ सारनानै होनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जोङो बेवहाय खायसे ओ हासारबो बाहायनाय खौ नुदों ओ जेरैबायदि न'आवनो मोननाय गोबोर हासारफोरखौबो हैनायखौ नुदों आरो
उम उम
औ बेनि उनाव जेब्ला माइया दान मोनसे बा दान मोनसे बारो अब्ला जोङो बेखौ आरोबाव फुफिनाय जायो आरो फुखांनायनि उनाव जो ङो बेखौ गायनायनि सिगांनो आरोबाव दुब्लि फोथारखौै मोजाङै फोमोनग्रोनानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव फोमोन खांनायनि उनाव जोङो बेखौ गायोब्ला जोङो बेयावहाय बांसिन आयजोफोरखौनो गाय नायखौ नुदों आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो आथिखालनि समाव जा गोदान मु गानि गायग्रा मेचिन ओंखारदोंना बेखौबो जोङो बाहायनायखौ नुदों आरो नाथाय एसे खम बाहायनायखौ नुयो आरो बेखौ। बेनि उनाव जेब्ला जोङो माइखौ गायखांनानै स्नि सान बा स्नि सान बारो अब्ला जोङो बेवहाय आबादा मोजां जानायनि थाखाय जोङो खायसे रासायनारि हासार जेरैबायदि इउरिया, पतास बेफोरखौबो बाहाय जायो आरो जोङो खायसेफोरखौ न'निनो हासार गोबोर हासारफोरखौबो हैनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ औ।
बेनि उनाव औ बेनि उनाव जेब्ला माइआ ओंखारो बा माइआ मोनो अब्ला जोङो बै समावबो गोदो जेरै खासि लानानै जोङो हानो थाङोमोन। बेबायदियैनो जोङो दानि समावबो नुनो थाङो आरो नोंथां बेबायदियैनो जोङो दानि समाव आइजोफोरखौबो हौवाफोरजोंनो समान समानै जोङो माइ हानो थांनायखौबो नुयो आरो नोंथां। औ बेनि उनाव जोङो खायसेखौसो जोङो जा गोदान मुगानि माइ हा ग्रा ओंखारदोंना? बेखौसो जोङो बेखौ बाहायनायखौ नुदों आरो एसे खम समावनो खामा निया जोबनाय बायदि। बेनि उनाव बेखौ जोङो हाखांनानै जेब्ला न'आव लाबोयो अब्ला जोङो बेखौ नानाय समावबो खायसेखौ जोङो मोसौ हालिजोंनो नानाय नुदों आरो जायफोरा हाफोरा एसे खमबा जायफ्रा फैसानि एसे आंखाल दङ बिसोरखौ जोङो बेफोरबायदि हालजों नानाय खौ बांसिन नुयो आरो। बेनि उनाव जोङो खायसेखौ ट्रेक्टरजोंबो नानाय खौ नुदों आरो जा गोदान मुगानि माइ नाग्रा ओंखारदों एसे। खम समावनो जानाय बेखौबो जोङो बाहायनायखौ नुदों आरो। बेनि उनाव जोङो माइखौ गोबां रोखोमनि गायनायखौ नुयो आरो नोंथां जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला माइब्रा, जोसा, अन्जना, रन्जना बायदि बायदि दं आरो जोङो बेनि उनाव जेब्ला माइखौ हाखाङो अब्ला जोङो बे फोथारखौ ओरैनो दोनाला से जोङो बेवहाय मटर आबादबो मावनायखौ नुदों। आरो खायसेखौ जोङो सबाइ आबादबो मावनायखौ नुदों आरो नोंथां। बेनि उनाव औ बेफोरखौ जोङो खायसेखौ जोङो बेखौ मावालासिनो दुब्लि फोथारखौ एवस्रांनानै जोङो बेवहाय बेसर आबादबो मावनायखौ नुदों आरो नोंथां बेसर आबाद मावनायाबो एसे माइ आबाद मावनायजोंनो एसे एखे बेखौबो जोङो मावनो थाखाय थांनाय बोसोर सोलफोराव जुदि बेसर आबाद मावदोंब्ला बेखौबो दोनखाजायो नङाब्ला जोङो बाजाराव मोननाय गोग्गो बेसरखौबो जोङो लाबोनानै फोफैनाय जायो आरो। जोङो बेसर आबाद मावनायाव गोबां जोङो हासार बा मुलिफोर बाहायनाय बेखौ नुनो थाङो आरो नोंथां जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला जोङो जेब्ला बिफाङा एसे देरब्रोयो अब्ला जोङो बेवहायबो खायसे मुलिफोर बाहायो एम्फौ जा नो हायि बायदि आरो बिफांङा मोजां जानाय यदि बेहाय आ आलादाबो मुलि बाहायनाय खौ नुदों आरो बेनि उनाव जोङो जेला बिबार बारो अब्ला बेवहायबो जोङो आलादा मुलि आरो जेब्ला फिथाइ थायो अब्ला फिथाइआ जोङो मोजाङै जानायनि थाखायबो बेवहाय आलादा मुलि होनायखौ नुदों आरो नोंथां जोङो बेसरनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो मोननो हायो ओ‌ जेरैबायदि जोङो बेसरनिफ्राय थावबो मोननो हायो बेयो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो जोङो बेखौ फाननानैबो जोङो नांगौ जिरादखौ लानो हायोबा न'खरनि राङारि आंखा लखौबो जोङो सुफुंनायखौ नुदों आरो खायसेखौ ओ बेनि अनगायैबो जोङो बेरसखौ फान फाननानैबो खायसेखौ न'खरनि हेफाजाब होनायखौबो नुदों आरो जोङो बेसर दा साख्लि बेखौ जों ओरैनो गारालासे खायसेखौ ओ बेखौ खौ जोङो खारैबो बानायनायखौ नुदों आरो खायसेखौ जोङो ओ आबाद फोथाराव लांनानै हासार महरै बाहायनायखौबो नुदों आरो नोंथां
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नों दा नै दैज्लां बोथोर मान ओरैबायदि नोंथां आं फंनैसो बुंनि नोंथां दा दैज्लां बोथोर होनब्ला नोरै बायदि आ आगोलाव जेरैबायदि दैज्लां बोथोराव सोलिबोदोंमोन माने दा ओरै दावगानाय मुगा नालाय गोदो जोंनि आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय माइ गायनाया बेफोरबायदिनो सिगाङो जोङो मोसौजोंसो हालेव औमोन दानिया ट्रेकगटरजों हालेवो ओरैबाय सिगां आरो गावनो आखाइजों बाननाय हासार होयोमोन दानाथ' सब बायनानैनो मोननाय हासार बेफोरखौ बाहायजोबो गासैखौबो
औ
आं गोबां माइ दिहुनन्नो थाखाय मानसिफोरा बायनाय हासारफोरखौ बाहायो गावसोरनि बानायनाय हासारफोराथ' दानिया खमायलांजोब्बायानो बेबायदि जोंनि जोंनि नैफोरबायदि जायगायाव आरो बांसिन आबादखौनो मावबाय थानाय जायो मानो होनबा दैज्लांनि बादै जोङो मेसें मेसें बोथावबो आबाद खालामनाय जायो मानो होनबा जों दै सेयार जायो नालाय दैनिफ्राय दै दिखांनानै गासैयाबो माव दै आंगो होनो हायो नालाय जोंनिया बेखायनो गासै आबाखौ' मावनो हानाय जायो जोंनिया दा मोनथि बायदि जेबो उस मानो सुबिदा गैया नामा
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलखिथ' जोङो ओ‌ दैमाथ' गैया नाथाय जोङो बायदि नालाफोरनिफ्रायनो जोङो दै मोननाय जायो आरो नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलाव आरोबाव माइ आबादनि अनगायै
माइ जोंनि बायदि ओनसोलाव माने माइ दाथ' दैज्लां बोथोरनि सम नालाय दैज्लां बोथोरनि समाबो खायसेया गोजौ हा जायगा थायोना नालाय बेफोराव बायदिसिना मैगं थाइगं जेरै जिंखा थाइजौ दा बायदियाव भिन्दि लेस्रा बेफोर आबादखौ मावनाय जायो लाव बायदिसिना दा जोंनि जोंनि ओनसोलाव बायदि बायदि आबादखौ मावनाय जायो आरोना गुबुन जायगाफोराव मावाबाबो जोंनि नैबे ओनसोलाव मावनाय जायो नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि जेबो मावा नामा
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो जोङो बोथोर लानानै गुबुन गुबुन आबाद मावनायखौ जेरैबायदि मसें बोथोराव जोंगो जेंनिक जोगोनार बा लेस्रा भिन्दि बायदि आरो कबि बान्दा कबि बे बायदिफोरखौबो जोङो मावनायखौ नुयो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिफोर आबाद मावो ना
मावो नोंथां मावो जों माने जोंनि ओनसोलाव नै दा आं जायबा जायगायाव दङ आरो ना बे ओनसोलाव गासै आबादखौनो मावनाय जायो जोंनिया मानो होनबा जोंनिया जायगा जायगानिबो एभेलेबल आरो माने ओरैबायदि माने सेराव गासैखौबो मावनाय जायो कबि बायदिसिना ओइ मा होनो फुल कबि थायोना बेफोरबायदि गासै आबादखौनो मावनाय जायो मुसुर बे दुब्लि फोथोराव माइ गायखांनायनि उनाव दुब्लि फोथाराव बेसर बेबायदि बायदि बायदि आबाद मावो गावबाागाव आबादारि जोंनि गामियाव आबादारिफोरा बांसिन दङ नालाय गाव गावनो मावनानै सोलियो आरो बेफोरबायदिनो म नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा
औ नोंथां जोङो दानि समाव आबाद मावनायखौ जोङो गोदो जेन जेरै हालजों मावोमोन बिखौ जोङो बांसिन नुनो थांला आरो नोंथाङा जेरै फोरमायदों जोङो दानि समाव बिगियाननि हेफाजाब
बानायो नालाय गासैखौबो मिसिं दोनो बानायो नालाय दानिया मावनायफोराबो खमायबाय माने जेनबा मैगं थाइगं हासार बाहायनायनि खार'नाव बे मानसिफोरनियाव बेमार आजाराबो सोमजिनो हमदो मानसिफोरा मा होनो जायखौबा आ फिथाइ-सामथाइफोरखौ खम समावनो दिहुननो खारने सोरहाबा मुलि बाहायो सोरहाबा बायदिसिना बाहायो बेफोरबायदि खार'नाव मानसिफोरनियावबो बेमार बायदिया सोमजिनो हमो बेफोरनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा दा
औ नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों बेबायदिनो जोङो गोदो जेबो बेफोरबायदि रासायनारि हासार बाहायिनि थाखाय जोंना देहायाबो मोजाङै थायोमोन आरो औ नाथाय दानि समाव जोङो गोबां आबादावनो बांसिन आबादा मोजां जानायनि थाखाय जोङो बांसिन बायदिसिना मुलिफोर बाहायनायनि थाखाय जोंना देहायावबो खहा जानायखौ जोङो नुदों आरो नोंथां
औ औ
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि बे आयदाखौ बे
औ दे बिदिब्ला गोजोन्थो नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दे